हेल' खोनादों दा नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मा खालामदों होनबा नोंथाङा
औ नै नोंथां जेरायना जिरनानै दं नोंथां औ
आंबो जिरायनानै दं नोंथां।
ओमफ्रायो जाखांबाय नोंथां।
औ जाखांबाय नोंथां
औ मा ओंख्रिजाखोमोन नोंथां जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
अ जोंथ' ओंख्रिया बिदिनो आलुसोमोन आरो बानलु बाथोमोन दिनै नोंसालाय मा ओंख्रिमोन
ओ जोंना माबासोन नोंथां अनलाजों दाउ ओमफ्रायो ना बाथोन मोनदां
औ नोंथां होनबा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन
सोंलाय नोंथां। ्
नोंथां जेनेबा नोंथांनि बादिब्ला माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां जायो जेनेबा
औ आंनि बायोफ्रानोथ' नोंथां माने आं जा जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो आंथानो बेखौ खोन्थानोसै
औ
आं माने एसे हाजो एरियाफोरावहाय बेरायनो मोजां मोनो आरोना नोंथां। ओ जेरावनोखि वाटारफलफोर थायो दैमाफोर दैमाफोर थानाय ओ आरो जे बार खोलो खोरो नांलायनाय बेफोरबायदि माने जायगाफोरावहाय थांनो मोजां मोनो आरो जे जेनबा ओ एसे हाजो माने आरो बेयावहाय माने एसे हाजोफ्राव ट्रेकिं खालामहैनाय जेनेबा गाखोहैनाय बेफोरदियावहाय माने आं थांनो मोजां मोनो आरोना नोंथां। औ ओमफ्राय नोंथाङ औ नोंथाङालाय माबायदियावथ' थांनो मोजां मोनो
आंबो बिदिनो माने जा जायगायावहाय सुबुं माहारिफोर सहैया जा जा बायदि जायगायाव सिरि सान्त आरो सोरगिदिं माने दाउसिन दाउला फोरनि गाबनाय खोनायो जेरावहाय माने जेबो टेनसन गैया फ्रेस जेराव दैमा बोहैयो सोरगिदिं माने हाजो गोजौ गोजौ उसिफावनाय माने नुहुरख'नो हायै गिदिर गिदिर हाजो थायो बेबायदि जायगायाव आं माने जोबोरैनो मोजां मोनो आरो ना नोंथां बेरायनो आरो एबा गिदिर गिदिर बिलो बिलोमाफोराव बिलोमा बिलो हाबाफोरनि गेजेरावहाय नाव एबा जाहाजनि गेजेराव दावबायनो जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना नोंथाङा
औ औ औ। ओमफ्राय औ नोंथां जेनेबा दाउ आगायनाय बुंबाय नोंथाङा जेनेबा ओमफ्रायो माबायदि ओ माबाजों नोंथाङा जेनेबा गारि मथर बा ट्रेन बा फ्लाइट बेफोरनि गेजेराव बबेजों नोंथाङा बांसिन मोजांसिन मोनो दावबायनो
औ बिदि दावबायनो होनोब्ला गिबियावनो जों ट्रेनजों बांसिन दावबाय दावबायो आरोना नोंथां माने गोजान गोजानाव थाङोब्लाथ' थ ' ट्रेनजों थाङोब्ला माने खम खरसायावनो जों गयो आरो ना आरो बिदि फ्लाइटफोरजों दावबायनो थाखायब्लाथ' जों बिदिनो गोजान गोजान थांनांगौ जागो आरो फ्लाइटनि कर्सा बो एसे बारा थाङो आरोना ट्रेननि रुजुनायाव खिन्थु जों गाबा गाव गावनि पार्सनेल कारफोर थायोब्ला साबसिन जाय आरोना नों थां मानो होनोब्ला नों गोसोबायदि गोसोबायदि टाइमावनो माने नों बबावयाव थांनो माने गोसोबानो बे थांनो हायो। आरो गावब गाव खार थायोब्ला
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मा मा जों दावबायफोरखो? जेनेबा मा मा जों दावगानो मोजां मोनो?
आङो बासजोंहाय दावफायफेरबाय बेरबाय नोंथां। ओमफ्रायो आरो बिनि उनावहाय ट्रेनजोंबो दावबायबाय। आरो आङो बिदि कारफोरजोंबो दावबायबाय आरोना नोंथां? ओमफ्रायो फ्लाइटफोरजोंल' दावबायनाय जाथ'वाखै। उनावहाय दावबायगोन बेजोंबो खनसे ट्राइ नायगोन। ओमफ्राय आङो जेनेबा साबसिन मोनदों दायो माने ट्रेनखौ आरोना नोंथां। अ मानोना बेयाव बेवहाय ट्रेनावहाय माने खम खरसयावनो जायो। गोजान गोजान थांनोब्लाबो। आरो बेवहाय माखासे माने खिनाय हासुनाय फोरनि माने सुबिदाफोरबो थायो आरोना नोंथां? औ ओमफ्राय माने जोङो बास बास फोरजों थाङोबा माने एसे खस्थ' मोनो माने नोंथां। बेयावहाय जेबो थेव माने बायहेरायाव थांनायफोरनिबो माने सुबिदा थाया माने। माने ट्रेना साबसिन आरो ना नोंथां आरो ट्रेनावहाय माने नोङो जेनेबा उखैयोबाथाय बायदिसिना जालांबो हायो। बेवहाय ट्रेनावहायनो माने फानग्राफोर थाखायो नालाय नोंथां। बेयावहायनो माने नोङो जा खौ जानो लुुबैदों माने बेयावनो जालांबायबो थानो हायो आरो ना उखैनायखौ सुफुंलांबाय थानोबो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
औ औ ओमफ्रायो नोंथाङालाय ओ माबायदिजों जेनेबा ओ उननि समावहाय माबायदिजों जेनेबा दावबायनो नाजादों जेनेबा ओ माबायदि ओ माबाजों?
अ आंथ' उननिखौ होनोब्ला आं माने गावनि पार्सनेल बिदिनो एसे नाजादों आरो गावनि पार्सनेल कारफोर जेनेबा बिदिजों बेरायनो सानदों आरो मानो होनोब्ला माने गावनि पारसनेल थाखाबाथाय गोसो बादि बहा थांनो मानो आरो बबे जराव माने सिनारि नायलांनो बिदि बरिया माने थाथ' थाथ' नायलांनो हायोना जेरै बासफोरजोंबाबोथ' जेनेबा बासफोरजों थाङोबाबो ट्रेनफोरजों दावबायोबाबो मानि गावनि गोसोबायदि जायाना बेखायनो माने गावनि इन्जयखौ लानो थाखाय आं माने उनफोरनि फिउचाराव फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोसो खुसि माने आरो गावनि मोजां लोगोफोरजों माने दावबायनो थाखाय कार
औ औ औ औ माने खार लायोबा गोबां जोंहा सुबिदा जायो आरोना नोंथां ओ गोजानाव थाङोब्लाबो बा खाथियाव बबावबा थाङोब्लाबो अखाफोर हायोब्लाबो जोङो माने गाव गावब गाव पार्सनेल कारफोर थायो माने साबसिन जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथाङा होनबा मा मा माबायदि जायगायाव माने बेरायफेरखो थांफेरखो दावबायफेरखो जेनेबा।
आङो नोंथां हाजो एरियायाव गोबां जाबाय आं बेरायनाया। मानोना आं पार्सनेलि जोबोद फेभ्रेट मोनो माने बिदि हाजोफोर थानाय जायगाफोराव। आरो एसे‌ ओ लैथोआवबो बिदिनो एसे बेरायनानै फैबाय।
औ।
ओमफ्रायो एसे प्लेन एरिया फोरावबो बेरायबाय आं खिन्थु प्लेन एरियाफोरावबो एथ' बांद्राय ओमफ्राय मोजां मोनाखै आं बेरायदोंब्लाबो माने।
आरो माखासे हिस्ट'रिकेल जायगाफोर ओ जेरेबा गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन बेफोरदियावबो आङो गोबां खेब बेरायहैनाय जाबाय माने नोंथां ओमफ्रायायो इदिनो खाथि खालायाव बुङोबा बिदिनो पार्कफोर बा रिजर्टफोर बिदियाव थाङो आरो नोंथां बेरायनो माब्लाबा माब्लाबा। सम मोनोब्ला माने
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङालाय माबायदि माबायदियाव थांफेरखो?
आंबो बिदिनो दावबायनो होनोब्ला आंबो गोबां हाजो एरियायाव माने गोदोनि उन्दैनिफ्रायनो दावबायबोबाय आरोना। आं माने उन्दैनिफ्रायनो हाजो एरियाखौ जोबोरैनो मोजां मोनोमोन आरो। हाजो होनोब्ला माने जोबोद थांनो लुबैयो गोसो गुदुं जायो आरो ना माने हाजो गाखोनाय बिदिनो हाजोनिफ्राय वाटार फल गोग्लैनायखौ नायैनाय आरो हाजो सा सा माने गोबां बायदि रोखोमनि नुफेरै नुफेरै माने हाजोआव बि फां लाइफां दावमा दावसा जिब जुनार नुनो मोनो। बेफोरखौ माने हाजो गोदोनिफ्रायनो गाखोनानै नुबोनानै मोजां मोनदों आरो ना। आरो आं बेरायनायफोरा बिलो एरियाफोरावबो माने गोबां बेरायबोबाय आरोना बिदिनो बिलोआव नाव गाखो खोनाय मानाय बिदि गोबां एक्सपिरियेन्स लाबोबाय आरो बिदिनो हाग्रामा हाग्रामा ओनसोल जेरै बिदिनो गोबां आथिखालाव माने हादरारि गनायथि मोननाय सरखारजों माने बेंथेनानै दोनजानाय बिदि हाग्राफोरावबो मा हाग्रा मा गिदिर गिदिरावबो माने बेरायखांबाय आरोना बेयाव माने बिदिनो जिब जिब जुनार सिंह मोसा मै गान्दा माने गोबां बिदि जिब जुनार नायनोयाव दावबायखांबाय आरो ना आंङो।
औ औ औ होम्बाथ' नोंथाङा गोबां जायगा दावबायबाय।
औ होनबा नोंथां माने बे जेनेबा नोंथाङा जे हाजो एरियायाव आरो दैमा दैसा आरो बिदिनो कालचारेल माबा फोराव बेरायखांबाय होनदोंहोनबा मान ने बेफोराव बेरायनायनि मा बिनिफिथ मोनो जेनेबा हाजो एरिआयाव माबादि‌ मोनो बिदिनो बै
औ औ ओ जेनेबा हाजो एरियाफोरावथ' माने बांद्राय बिदिनो कालसारेल बा ओ बिदिनो गोदोनि बायखोन्दा नेरसेनफोर बारा थाया। थेवब्लाबो माने ओ हाजो एरियाफोराव बेरायबा माने माइन्द फ रिलेक सजायो ओमफ्राय फ्रेसफिल मोनो आरोना नोंथां ओ सानथि माने गोसो फोरखौ मोजां मोनो हाजो एरियाफ्राव थाङोब्ला ओमफ्राय जेनेबा ओ
बिदि हिस्ट'रिकेल जायगा जेनेबा ओ बायखोन्दा नेरसोन थानायफोर बिदि जायगाफोरावहाय माने थाङोब्ला माखासे नलेजफोरखौ जोङो बुथुमबोनो हायो आरोना नोंथां। ओ जेनेबा बेयो माब्ला माबोरै गायसन जानाय मानिफ्राय जानाय। माबोरै सोमजिनाय बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौहाय जोङो बे हिस हिस्ट'रिकेल जायगाफ्राव थांब्ला मिथिबाय आरो ना माने ओ। जुदि माने ओ नोंथाङा जुदि एसे ओ स्ट्रेसफोराव दंब्ला माने एसे मुदफोरा गाज्रिब्ला नोंथाङा ओ हाजो फ्राव बेरायनानै बेखौ माने फ्रेस जाहैनो हागोन माने। आरो नङाब्ला नोंथाङा जेनेबा माखासे नलेजफोर नांगौ ओ आजिखालिथ' माने ओ। स्कुल बा कलेजफोरावहाय माने गोबां बिदिनो ओ बायखोन्दा नेरसोन बा हिस्ट'रिकेल जायगाफोरनि बागै ओ फोरोङो बा प्रजेक्ट। फोर फैयो नोंथां बिदिखौहाय जेनेबा मोनथिनोब्ला बा बुजिनोबा हिस्ट'रिकेल जायगाफोराव थांनानै माने। प्रेक्टिकेलि नायनानै बेखौ बुजिना फैनायाबा। मोनथिना फैनाया साबसिन जायो आरोना नोंथां।
औ।
दा बिदिनो आरो बेनिफिटआ माने।
औ नोंथाङा होमबा माने बे माबायदि बेरायबा माबायदि जायगायाव बेरायब्ला माबायदि बेनिफिट मोनो बिनि बागै आंनो मोजां। यैनो माने खिन्थाहरबाय आं माने एसे गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथांनिसिम।
औ औ औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां होमब्ला दोनथ'सै खोमा ना?
औ जागोनदे नोंथां।